हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोन होनदों ना नोंथां
औ खोनादों नाथाय नोंनिखौ एसे नांथा नांथा खोनादों नोंथां
अब्ला मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ औ नोंथां औ खोनादों दे
बेबायदि कल खालाम जाहोनानो जाबाय आं मोनसे टपिक लाना फैदों दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा दसे सावरायनो हा हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे
औ अब्लाब्ला बिदिब्ला जों अब्ला नुनो आं बैसागुनि सोमोन्दै दसे नोंथांनो बिजिरना मा होनो आखायाव लाबाय बैसागु होनब्ला जों बयबो मिथियो नंङा होन होमबा नोंथां ओ बैसागुआ बर'नि